औ हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां जाखांबाय ना?
जानायालाय जा
अ ओम आंबो बिदिनो नै जाखांनि लामायावसो ओंखा
अ नोंहा मख ओंख्रि जाखो जानायालाय? नायना दोनथ' जायोमोन आरो
जोंना बिदिनोलै नोंथां माबासो जोगोनार बिजौ एवनाय। ओम ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंथां
औ औ औ
थोर जाबाय होमबा नोंथांमोन थिं दा गायनाय फुनाया बोरै जानानै दं माइ गायनायफोरा?
जोंनि खैथ ओरै मा होनो अखायाबो एसे देग्लाय बारा
अ
ओं आरो मा होनो दैबानाफोराबो एसे लोमसावनाया बारा जादों देग्लाय।
अ होमबा नोंथांमोना दा गायनो हाथ'वाखै नामा?
जों जोंनिखै माने मा होनो ओरैहाय दैया अभार द्रायखाय माने गायनो हाथ'वाखै आरो। गायनो
अ अ दै देरदों होमबा ना?
ओ ओरै बिथांमोन? ऐ बोरै जादों बोथोरफोरालाय
जोंथिंथ' बोथोरा माने ओरैबायदि अखा बिराद हादों
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
ओ एसे लों
अ आं बुंदोंमोन आरोना नों आं माने जोंनि थिं अखायालाय हादों गोबाङानो हादों दै नाथाय माने हायावहाय दैयानो थाया माने हालेवनो नोङो
अ ओमफ्राय बिथांमोननि गायनाय फुनाय माने देग्लाय
ओ ओ माने दा थ' अख औ खोनादों खोनादों
हेल' उम
औ खोनादों
ओं दा खोथायानो जाहैबाय माने जोंनिथिं ओं खोनादों खोनादों दा जोंनिथिं खोथायानो जाहैबाय माने अखाया हायो गोबां हायो ओमफ्राय दुब्लियावहाय माने दैयानो थायाखै दैमा खाथिबो नङा जाहैबाय नालाय। खाथिबाबो माने एसे गोजान आरो
ओ
स्थुआ माने मानो जादों होनबा बेवहाय प्रब्लेमबो दं मानो होनबा दैयाहाय दैमाया गोजान नालाय दैयाबो थाया ओमफ्राय दैखौहाय बो थाखाय जोंना नाला सिस टिमबो बानायनाय जायाखै माने माइ गायनायनि।
औ हा हा
ओम दा नोंथांमोनथिलाय बोरै जानानै दं हा हुफ्रालाय
जोंनिखै माने दा मा होनो खो खोथियाफोराबो जानायालाय जाबायमोन। अखाया जोंनिजों मानोे देग्लाय बुहुद बारा बेनि दैबानाफोराबो देग्लाय बेराद देरस्रावदों। ओ बिनि खार'नाव माने जोंनिखै देग्लाय माने थाब गायनाय फुनाय जायाखै माने।
अह, आं होमबालाय मानसे सोंनो दै नोंथांनावहाय।
औ औ अह अह।
दा नोंथाङा बुंदों नालाय दै दैबाना दै बे सो गारदों गायनो हायाखै दुब्लि लोमसावजोबदों। नोंथांमोननाथ' होनबा दैमा खाथि जानांगौना?
औ औ औ औ दैमा खाथियानो गोलैयो जोंनाबो औ।
अह, दैमा खाथिबा ओमफाय बे दैमायाव माथावरिफोर दंना गैया?
माथावरिफोरालाय दङमोन माने बे अखा बाराजोंहाय देग्लाय माने माथरिफोराबो बायलाजोबदों।
अह'! होमबाथ' बे बिराद गिदिर समस्या।
माने मा होनो देग्लाय न'फोराबो लोबसावलाबायजोबदों दै अफार जानायखाय माने मा होनो मोसौ मोसा खानो जायगायानो गैया आरो। ओ।
औ गांसो गुंसो खानोबो जायगा गैला
ओम खानोबो जायगा मोनाखैमोन। बे दैनि बे अखा बारानि थाखैनो दै लोम
खोनायाखै? हेलौ?
हेलौ औ खोनादों, खोनादों ओं खोनादों। नोंथाङा एसे थाबाय गासिनो खोमा ओंखायनो एसे नेदा माबा जादों।
बेहाय माने अखा बोथोरना माने नेटनिबो एसे फ्रब्लेम जानानै दं माने।
अह, दा नोंथाङाथ' आंनि सिगाङाव फोरमायबाय। माथावरिबो दङ', दैया बिराद गिदिर देरबोदों ला
ओ ओ औ औ औ नंगौ।
होमबा आं मोनसे उफाय नुदों नुनायालाय नोंथांमोना ओजोंहाय मावफै फुंनो हागोन ना हाया बे नोंसिनि खोथासै।
ओहो नोंथाङा एसे बेफोरनि दिस यै रोङोबा एसे बुजायना होलाय।
औ दा उम नोंथाङाथ बुंबाय मा होनोमोनलाय दैया देरदों माथावरिया लाखिनो हायाखै दुब्लिया लोमसावदों थजोबबाय होमबा जोङो मे नान दैमायाव एसे गोजाननिफ्रायनो जि जायगानिफ्राय फैदोंना माने आवगायबोनाय बे जायगायावहाय नोंथांमोननि जायगानि मानसिफोरा मिलायनानै सुइस गेट मोनसे लुना होनांगोन।
हो हो
खोनादोंना नोंथां ओ माने एसे सुइस गेटजोंहाय दैनि बोहैनायखौ जों कन्ट्रल खालामनो हागोन नालाय
औ
आरो जे माथावरिया बायदों होनदों नालाय बान्दोआ होमबा बे बान्दोआ लाखिनो हायाखैबा अ जानांगौ बे बान्दोआ ओरैनो बाला गोरानसो जागोन। एसे दंफां सामफां गैया खोमा।
ओहो गैया गैनाय फोरालाय।
बे हाया गोरा थाया माने होमबा बेवहाय हायोबा नोंथांमोना एखे औवा दंफांफोरखौ गायसननानै होजोब जाहाथे रोदाजों बोख्रबनानै गोख्रोङै थागोन बायदि ए बे बान्दोआ। उनफोरावहाय दै देरबा माने
ओ ओ
होमबा माने बै दैया कन्ट्रलाव थाबोगोन माने आरो सुइस गेटनि जुरियजोंबो दैखौ बोहैनायखौहाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे नाला सिसतेम खालामदो आरामनो लंआ लंआ खालामनानै दैखौ बोहैहोदो माने
औ अ
बिदिबा माने दैखौ एसेबाबो जों हाजोबाबाबो एसेबाबो कन्ट्रल खालामनो हागोन माइ गायनो हाजासे बायदि ना दै बाराबाथ जों माइ गायनो हाला जाहैबाय दा नोंथांनाथ समस्याआ गिदिरानोमोन दा बेखौथ देग्लाय हागोन ना हाला
जों बेखौ सानदों माने मेसेंफोराव माने बेबस्था लादों माने बेफोरखौ जों जाबायदि नोंथाङा बुंदों बेफोरखौ जों माने दा दैज्लां बोथोर अखाफोरा बांद्राय बे बे समावथ' हानाय नङा नानाय जों माने बे दैज्लां बायनानै मेसेआवहाय बेफोरखौ माने मावफुंनो सानदों आरो नोंथां होननाय बायदि औ दाथ' हाला जाबाय नालाय
दा नोंथांनाथ' आं नोंसिनि समस्याखौ आं मोनसे उफाय खोन्थाबाय जागोन ना जाया आं आंनि समस्याखौ खौसो नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा एसे आइदियाफोर होनो हायोबा मोजां जागौमोन नामा
मां होनदों नोंथां
आंनो थाखाय मोनसे आइडिया होनो हागोन नामा नोंथाङा माने आंनि जे समस्या दं माने आंना समस्यायानो जाहैबाय जोंना अखा हाबाबो दै थाया नालाय एबारनि खोथियाखौ खौ माने दै मथर बोनानैसो खोथियाखौ फोनाय जादों नाथाय दा गायनाय समबो फैबायमोन खोथियाबो देरग'जोबबाय दुब्लियाव माने रथार भेन्टिलायार होबाबो माने गासिबो दैया थायाखै माने अखा हाबाबो बेखौनो आं सानदों माने माइखौ गायनो हागोन ना हाला हायाबा आं बेयाव माने बेलेग खेथिसो मावनोसैमोन माने दा नोंथाङासो नोंथाङा एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा माइ गायनो ना गोरान खेथि खालामनो आं माने एसे कनफिउस जानाय मोनदो माने मानो होनबा खोनादोंना नोंथां मानो होनबा बे देग्लाय बोसोरनिल' नङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिदि सोलिबोगासिनो माने जोंना हाया माने दै थाया समस्यानो आं मा खालामबावनो नोंथां
माने आंनि साननाय मथेआव दङ नोंथाङा बेखौ बेफोरखौ खालामनो हाबा फायदा दं आरो ना
औ
नोंथाङा जिबायदि बुंदों अखा हाबा दैथाया मानो हाया नोंथांना एसे बालासिया खोमादां
औ एसे बिदि सिस्टेमैनो नोंथां
नोंथाङा माने बेखौ खालामनो हागोन गोरान खिथिबो मावनो हायो आजिखालि गोरान खिथिजों बुहुद फायदा दं जानो हायो गोदान खिथिफोरजोंबो बे गो गोरान खेथि मावबा इदिनो मा होन लाव होन जोगोरनाथ आजिखालि गोरान खेथि मावनायजों बुहुत फायदा दं बेफोरजों माने इनकाम खालामनो हायो
ओम
बेफोरखौ मावबा माने बांसिन फायदासिन दं आरोना बे माइक गायनाय निफ्राय
दा आंथ' दा आंथ' माने बारा एथ'बां बिदि मैगं थाइगं गायनायनि बारा रोंगौथिबो गैया मानो होनबा एक्सपिरियेन्स गैया नालाय आंना माने माइ गाय नैमोन मानसिमोन दा हायानो दै थानानै मा खालामबावनो दा आं गायजेननो स सै होनबालाय नोंथां बुंनाय बायदिनो गोरां खेथिखौनो दा मा मा मैगं बेखौ गायगोरोबा साबसिन जागोन माने सोलोंग्रोनाय मानसिनि थाखाय मैगंफोरावहाय नोंथांनिबा
नोंथाङाथ' बेबो सोलोंजेननायसो मा दे मानाव माइ गायनो थाखायसो नोंथ नोंथाङा गोरानखेथि मावनो नागिरदों नालाय खोनादों नोंथू माने नोंथांफोरा फार्स्ट माने उनि मै गायनो थाखाय गायजेननायनि थाखाय माने नों नोंथाङा फाथोफोर खुबैनो हायो माने मा जोगो जोगोनारफोर गाय गान नोंथां
खोनाया नोंथां खोनायाखै खोनायाखै नोंथांफोर होनफिननो हागोन नामा? औ
खोनादों ना नोंथां दा? औ माने दा माने मा होनो गोरान उम उम गोरान खेथि गायनोबा जेनेबा नों फाथोफोर खुबैलाबायनो हायो। ओ जोगोनाथ फोर गायनो हायो। आजिखालि गायनो हायो दा मोनो माने दा मेसेंनि बायदि दाम दैलाङाव बुहुद दाम दङ बेफोरखौ नोंथाङा गायनो हायो आरो।
ओं।
बेफोरखौ गायबा आंनि साननाय मथेबा बुहुत मोजां आरो।
उम होमबा ओं होमबाथ' आं नों थां बुंनाय बायदिबा आं जोगोनारखौनो गायग्रोनोसै खोमा। सोलोंगोरनानै उम।
बेफोरखौ गायबा बुहुत फायदा दङ। औ।
ओम जोबोर गोजोननाय थाबाय एसे फोरमायहरनायनि थाखाय आंनि समस्याखौहाय।
ओ हो हो।
ओ दे होमबा ना नोंथां।
औ औ जागोन दे।